हेलौ औ नोंथां औ खोनादों दे नोंथां।
अ नोंथांनाव आं मोननैसो आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन। नोथां।
औ सावराय जागोन नोंथां।
अ आं दा बिदिब्ला नोंथांनि सिगाङाव आङो दा दाउखौ माबोरै फिसियो आं नोंथां नोथांजों एसे सावरायनो होननानैसो‌
औ। हेल' नोंथां। खोनादोंना
खालामनायानो फैबा सावरायगोन ना नोंथां। दे बिदिब्ला दा गिबियावनो जोंनो नांग्रोगोन एसे बोरि जायगा मानो होनोबा जोंनो दाउखौ दोननो थाखाय मोनसे न '-न'नि गोनांथि जायो नालाय नोंथां दा न' बानायनो थाखाय जोंनो एसे बोरि जायगा नांगौ आरो जाहाथे दैफोर बा अखा बायदिसिना हायोबाथाय दै थायै बायदि बेबायदिनो जोंहा न' खौ बानायनानै लानांगौ न'खौ जोंहा माबायदि बानायनांगौ बुङोबा गाहायाव जोंहा जेनलाब बा औवानि खाथि जिरनानै जोंहा थिनि बा सारि फुट जोंहा होथेनानै लानांगौ आरो ओमफ्राय बिनि गोजौआव जोङो बार हाबनाय बायदि जोङो हमनानै ला नेट बा मुस रि फोरखौ होनानै लानांगौ आरो मानो होनोबा जोंहा गरमाव बार हाबनो गोनां जायो बा बार नांगौ जायो दाउआ अभारद्राय गरम जायो बिनि थाखायनो जोङो बार हाबनो थाखाय थाखायबो जोङो बेबायदि सुबिदा खालामना लानांगोन आरो जेरैहाय गोजां बोथोर बाथाय आरो जोङो प्लास्टिक बा बस्था बायदिसिना जों खोबथेनानै दोननो हानाय जोङो बेफोरखौ बानायनानै लाखाजोबनांगोन आरो नोंथां दा आरो जोंहा बुंनो थाङोबाथाय जोङो न'नि बेबायदि फिसिनानै बा बेबायदि उदां हगारनानै फिसियोबाथाय जोङो मुलाम्फाखौ खम मोननाय जायो आरो नोंथां मानो होनोबा जों दाउ फिसि सिनाय लोगो लोगोनो मोनसे फारम बायदियै बा मोनसे गोबां बिबांनि फिसिनाय आदबजों फिसिनांगौ बेयाव जोंहा मोनसे ओ आदब थायो जेरैहाय जोङो मा भेक्सिनखौ नोंथाङा भेक्सिनखौ मोनथियोना नोंथां दा जेरैहाय जोङो मानसिनावदि पलिअ' दौहैयो दौवोना नोंथां जेबो बेमार आजार जायिनि थाखाय गथ'फोरखौ दा थिग बेबायदिनो जोंहाबो दाउनि बेलायाव भेक्सिन थुनो गोनां जायो जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंनि दाउआ बेमार गोजां बोथोराव मोनसे बेमार फैयोना नोंथां बे बेमारफोरा जाहाथे सन्देर सनो हाया जोंनि फारमाव बेनि थाखाय जोङो बै आदबखौ सिखायनानै लानांगौ आरो बे आदबखौ सिखायनानै लाग्रोनायनि उनावसो जोंहा दाउखौ सोनो नांगौ दा गिबियावनो जोंहा दाउखौ दोननो थाखाय जोङो दाउ दोननो थाखाय जों जोङो न' सिङाव जुजाय बा गुन्दै बेबायदिनो माबा मोनसे बेबायदिनो दंफां गुनद्रा बेबायदि दोननांगौ आरो जाहाथे बेसोरनि जा खि बेफोरो मोनामा थाखाय जोङो बेबायदिखौ दोननो नांगौ ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो दाउ सोगोन आरो दाउखौ जोङो गिदिरखौ सोनो नाङा खेबसेनो नोंथां दा जोंहा फिसा फिसा दाउखौ बेखौ सोनोनांगौ जाय भेक्सिन होजाथाव बेखौ सोनोनांगौ आरो। गिबि दिननिफ्रायनो दाउदैनि फ्राय ओंखारजेननायनिफ्रायनो लाबोनायखौसो नोंथाङा सोनोनांगौ मानो होनबा गिबियावनो जोंहा ओ मोनसे भेक्सिन होनो गोनां जायो जेरैहाय जोंनि ओ मानसिफोराबो ओ बे पलिय'खौ मोनजायाबाथाय खरा खरि जायोना नोंथां बेबायदिनो दाउफोरनि बेलायावबो बेबायदि जायो आरो नोंथां बेहाय मोनसे भेक्सिन दङ बेखौ होग्रोनो नांगौ फार्स्ट गिबि दिनावनो बेखौ होयोबाथाय जोंना खरा खरि जानो गोनांथि गैया आरो दाउफोरा बेनि थाखायनो बे भेक्सिनखौ होयो जोंङो आरो हप्तासेनि उनाव बा हप्तानैनि उनाव मास मोनसेनि उनाव मास मोनथामनि उनाव बेबायदिनो गोबां भेक्सिन दं आरो जुदि बेदराव बेदरनि थाखाय नोंथाङा दाउ फिसियोबाथाय ओ मोनथाम बा मोनब्रैल' भेक्सिना जायो आरो भेक्सिन होनबाबो बे मोनसे इनजेकसनजों थुनाय भेक्सिन नङा नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोङो द्रप जेरै जों मेगनाव होयोना
औ
बिदिनो जोङो दाउनियावबो बेबायदि द्रप होयो आरो। दा मेगनाव नङाबा गन्थंनि गुदुङाव बेबायदिनो थोबसे बा थोबनै होननांगौ आरो नोंथां बेबायदि बिदिनो जेब्ला ओ बेबायदिनो जोङो मोननै मोनथाम दाना ओ जाहोनो हायो। जोंहा बे जाहैबाय गिबि ओ मास मोननै बा मोनथाम ओ नै दा नै दान नङाबा थाम दानखिनिखो जोङो मोनसे ओ फेक्ट्रियाव दिहुननाय मोनसे स्टार्टार दाना होनो बेखौ जोङो जाहोनांगौ आरो बेयो गोबां कम्पानिनि जानो हागौ आरो। ओमफ्राय एसे देरोब्ला थाय जोंहा ग्रवार दाना होनो बेखौ जोनांगौ बेफोरखौ जाहोयोबाथाय जोङो द' दाननि उनावनो मासे दाउआ से केजि बा से केजिनि बार- बारजोबो आरो। दा जोङो बाहेराव ओरैनो नर्मेल फिसिनाय ओ दाउफोरा बेबायदि माइ माइरं गुन्दै ओंखाम बेबायदि जाहोनाया जोंहा बेबायदि ग्र' जाया आरो बेबायदि देरा बेनि थाखायनो जोंहा ओ प्रफिटआ लाब फैया गोबां सम फिसिनो गोनां जायो सेरसे ओ जानाय ओ दाउ खालामनोबा गोबां सान फिसिनो गोनां जायो। बेनि थाखायनो जोंहा बेफोरबाय दि आइदियाजों फिसिबाथाय जोंहा गोबां लस जायो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि आइडियाजों फिसिनांगौ जाहाथे जोङो बेमारनिफ्रायबो बासायनो हायो बा जोंनि मुलाम्फायाबो बारा जायो। जोंहा गोबां आइडियायाव फाननो हायो दा बुंनो थाङोबा जोंहा दाउदैखौ बिमानो गहोआलासिनो जोङो ओ मेसिन मेसिननि आदबजों बा इनकुउबेटरजों जों लाइनजों बेखौ गहोनानै जोङो बिमा गैयालासेनो जोङो फिसाबो दिहुननो हायो। आरो जों जेरै बेमार दा गोजां बोथोराव मोनसे बेमार फैयो जाय बेमारा जोंनि न'खर न'खर बयनिबो न'खराव जानानै ओ लांदां लानसि ओ फुथारजोबो आरो जेरैहाय थेन्थ' थेन्थ' बाब्राब-बाब्राब थैलाङो बेबायदि-बेबायदिनिफ्राय जोंहा ओ रैखा होनो थाखाय जोङो दाउखौ ओ उदाङै हगारनो नाङा आरो नोंथां। बेनि न' बेनि दाउआ बैसानाव बैनि दाउआ बैस सानाव थाङोब्लाथाय बेफोरबायदि बेरामा गोबां सन्देरनायनि ओ चान्स थायो आरो दा नोंथांनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो दाउ फोर फिसिनाय बा नोंथाङाबो ओ दाउनि सोमोन्दै एसे माबाफोर मिथियो नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमा नो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो बैदि भेक्सिन बायदि बाहायनानै जोङो ओ दाउखौ फिसियोब्लाथाय जोङो बे दाउ फिसिनायाव गोबां मुलाम्फा जागोन ओ बिदिनो जोङो ओ बेफोरबायदि ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आदब खायदा बाहायनानै जोङो गोबां दाउफोर फिसिनाय जोङो ओ सिबां नुनो मोना ओ जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जोङो न'खर न'खरावसो जोङो बिदि दाउफोरखौ जोङो फिसिनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो गोबां बेराम - आजार फोर जानानै जोङो ओ सानसे ओ जोङो ओ गोबां सान जोङो बिदि ओ फिसिलांनो हाया दाउखौहाय जोङो बिदि दान मोननै मोनथामफोरल' फिसिनानै जोंनि दाउफोरा बेराम - आजार जानानै जोंनि न'खराव ओ दाउआ जोबलाङो बिदिनो
ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ दाउनि ओ बिदि फार्मफोर खुलियोब्ला जों जोङो बायदि भेक्सिन होनानैहाय दाउखौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आदब खायदा बाहायनानैहाय दाउखौ फिसियोब्लासो जोंहा गोबां मु मुलाम्फा जागोन ओ थेवब्लाबो जोंनि ओ बर' आइजोफोराहाय बिदि दाउ ओ फिसिनानै जानायाव जोबोर ओ गोदोनिफ्रायनो आखा फाखा खा नङा होनबा नोंथां ओ बिदिनो ओ जोङो ओ न'- न'आव जानो थाखाय बिदि फालांगियारि खालामनो नङाब्लाबो न'- न'आव जानो थाखाय जोङो ओ बिदिनो ओ माब्रै माबासो जोङो न'खर- न'खर फिसिनानै लानायखौ जोङो न'खर- न'खर नु नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय
औ नोंथां औ ओ बेबायदिनो नोंथां जोंहा बांसिनानो गामि जायगाफ्राव ओ बेबायदि फाराम बायदिसिना बानायनाय जाया मानो होनबा जोङो ओ फारामनि ओ माखासे रोंगौथिखौ गैया जायो बेनि थाखायनो जोङो ओ खालामनाय जाया फाराम जाय बायदिया रोंगौ बेफोरबायदिया खालामो नाथाय गामि न गामियावबो जे मोनसे फार्म खालामनो हायो बेयो सैथो आरो दा ओ रोंगौथि या गिबियावनो गोनांथि मानो होनबा जोङो रोंगौथि थाया लासेनो मावोबाथाय बे बियो सानसे समाव खहाबा मुलाम्फानिफ्राय लस जानायाव जोंहा ओ लस जानायखौ नुजाथियो आरो बे नि थाखायनो जों रोंगौथि थायाब्लाथाय बेबायदि खामानि बा माबा मोनसे ओ दाउ फिसिनायानो जा मोसौ फिसिनायानो जा बेफोरबायाददिखौ मावनायाव जोंहा गोब्राब जायो आरो दा नानि बेलायावबो हमनानै ना नाखौ नोङो जानला मोनला ओ फुख्रियाव दै नाया जेनेबा बेनि गोथौथि नायालासिनो बा बेनि दैयाव जे मा ओ बेक्टेरिया दं बेफोरखौ नायालासिनो जों जुदि नाखौ होयोब्ला नायाबो बेबायदिनो ओ होगदां होनाय लोगो लोगोनो बेबायदिनो ना फुवान माखाया थैनो थैलांजोबो आरो रो बेबायदि थैलांजोबनायनि थाखाय जोङो ओ बे ओ ना जे ना फुख्रिनि दै बेखौ जों गिबियावनो टेस्ट खालामनो गोनां जायो लेबफोराव लेबाव जोंहा बेयाव नायग्रोनानै जोङो ओ बे दैयावदि मा खमि दं बेखौ जोङो नायबिजिरनांग्रोगोन नायबिजिरखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सुनै बा पटास होगोन पटास सोखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला दैया थि जाबाय अब्ला जोङो बेयाव ना फुवानखौ सोनो हायो आरो दा बुंनो थाङोबा जोंहा फुख्रिनि गोथौआ बुंनो थाङोबा पास बा सय फुटनि बाराद्राय गोथौ जानो नाङा आरो मानो जानो नाङा होनबा नोंथां दा बुंनो थाङोबा बेयाव जोंहा साननि बिदुङाबो सिङाव थानाय ना बा दै सिङाव थानाय नाया बिनियावबो बिदुङा एसे नांहैनांगौ जायो आरो जोंहा बेबायदि नांहैनाय ओ खालामो अब्ला नाया देरनायनि गोबां चान्स थायो बा गोबां देरो आरो दा मोनसे फुख्रियाव जुदि ना होयोब्ला दा मोनसेल' नाखौ होनो नाङा लगाय गथाय होननांगौ दा बुंनो थाङोबा रौ मेरगा ओमफ्राय कमलकाट ग्रास काट बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ना एसे एसे एसे होनांगौ आरो बेबायदि नङा खि फख्रिया फिसायावनो गोबां ना होनानै माने अक्सिजेननि बि बिबांखौ खम खालामनानै ओ लस खालामनानै लानाङाआरो माने गोबां बाबांनि होयोबा बो जोंहा माने फुख्रिया फिसाबा माने गावसोरजों गावसोर अफारद्राय माबा जानानै ओ अक्सिजेन मोना मोना जानानै बिसोरो थैलांनो नागिरो आरो दा नोंथाङा नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंसिरनि जायगाफोरावबो फुख्रि सोरनिबा बा नोंसनियावनो थानो हानाय हागौ नोंथाङाबो बेखौ फ्राय मिथिगौ जानांगौ
औ नंगौ
दा नोंथां नोंथाङाबो माबाफोर एसे ओ जेरै माबाफोर फिसिनायनि बागै नोंथाङा एसे आइदियाफोर दंबावोबा आंनो फोरमायना होनो हाग गोन नामा नोंथां जाहाथे आं इयुनाव माबा मोनसे नोंथांनिफ्रायनो मिथिनानै आं माबा मोनसे मावनो बा खालामनो हायो आरो
औ ओ मिथिगौ ओ जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' न'खर न'खर जोङो गोबां ओ जिब जिबिफोर फिसिनानैहाय जोङो बेफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फाफोर मोननाय जों जोंनि नांगौखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो नंङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो खोनादोंना नोंथाङा ओ बिदिनो ओ जोङो बे ओ दाउ ना बायदि फिसिनायल' नंङा जोङो मोसौ बोरमा अमा बायदिफोरबो जोंङो ओ न'खर न'खर फिसिनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ मोसौ बोरमाफोर फिसिनायावथ' जोंहा जेबो खहा जाया ओ जोंनो बिसोर